औ।
नोंथां।
ओ हेल' खोनादों ना?
ओ आंनि बुंनाय खोनादोंना नोंथाङा?
औ मोजाङैनो खोनाफैदों आंनिखौबो नोंथाङा मोजाङैनो खोनादोंना?
औ खोनादों।
नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ?
आं ओरैनो गोलांलाबायनानै दं। नोंथाङा?
आंबो ओरैनो दायो दंथ'यो जिरायनानै। अ जाखांबाय ना नोंथाङा?
औ जाखांबाय।
बोथोरा मोजांबा नोंथांमोननिथिंजाय दायो? आंनाबो थिगानो दङ खबरा मोजाङैनो दंथ'यो। औ।
औ औ।
ओ थ' होमब्ला नोंथां आं नोंथांनो कल हरनायनि नोंथाङा मा बुंदोंमोन एसे बुंफिननो हागोन ना?
अ नो नोंथांनि नोंथांनिसि ओ बोथोरा माबायदि दं?
ओ जोंनिथिंजायबो दायो बोथोराथ' थिगनो दंथ'यो मा होनगोन? दाथ' अखा हानायानो नागिरहां जानानै दङ। त होनब्ला नोंथां आं नोंथांनाव मा होनगोन कल हरनायनि गुबै जाहोना जाबाय बाय ओ जोंनिया मा होनगोन गोदोनि समाव आरो दानि समाव जोंना था नाय बा जानाय लोंनायनि ओ माबाया गोबाङानो सोलायनो हमबोबाय थह बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन बा बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। होमबा नोंथां आं गाह एसे फोरमायना होनो सानबाय। ओ गोदोनि समावथ' जोंनि थानाय बा जानाय लोंनाया बुहुद आलादा गुबुन बुहुत बेलेग रोखोमनिमोन आरो दानि जुगावथ' आरो बुहुद सोलायनो हुबाय गोदोनि आरो दानि गाननाय जोमनाय बा थानाय जानाय बुहुद माने रोखोमनि सोलायनो हमबाय आरो। ओ गोदो गोदो गोदो गोदायथ' जों मानसि फोरा जानाय लोंनाय बेफोरोथ' गोथाङै जाग्रासोमोन आरो गाननाय जोमनायाव लानानैथ' जोङो गोदोनि समावथ' ओ आग्ला समावहाय जोङो गाननाय जोमनायावबो
दंफां बिलाइफोरखौसो गाननानै था थायोमोन जोङो ओ राव हारिमुखौ जेबो रोङामोन ओमफाय रावफोरखौबोथ' जों रायलायनो रोङामोन गोदोनि गोदो गोदो गोदाय समावहायो नाथाय बिनिफ्राय जोङो दा जुगावहाय ओरैबायदि सोलायबाय आथिखाल मुगायाव ओरैबायदि सोलायबाय दाथ' गाननाय जोमनायावबोथ' ओ आ गोदोनि बायदि ओ दंफां बिलाइ गाननायखौनो नुला आथिखालाव बायदि बायदि डिजाइन डिजाइननि द्रेस गस्ला गानो गोदोनि समावथ' बेफोरबायदिबो मोनाखैमोन थानाय जाना नाय फोराबो‌ उन्दुनाय थानाय बेफोरदि गोदोथ' हाग्रा बारिफोराव सो उन्दुला बायोमोन दानि मुगायाव जाबाय न' न' खानाय बा न' थानायाव उन्दुनो मोनो गोदोनि आरो दानि फारागा बुहुद बेलेग आरो गोदोनि समाव गोदोनि समावहायो ओ दै दै लायनो दै लायनो बा दैफोर दै बो गैयामोन होनजायो आरोना दैखर बा दैमाफोरनि बाय से गोजान गोजान जायगा फोरनिफ्रायसो रोगानानै जिउ खुंबोनांगौ जादों दानि जुगावथ' ओ लाइन दै फैग्रा न'आव दोनफैग्रा दै दङ' दानि जुग दानि आथिखालनि जुगाव बा गो गोदोनि आरो दानि मुगायाव गोदो जोङो फरायनायफोरबो गैयामोन गोदो जानाय लोंनाय बेफोरावनो दिन थाङोमोन बा आबाद मावनानैनो जायोमोन गासैबो न'खर खरनि गासैबो सुबुं आय बाबा गाैबो बिमा बिफा जमा नां नानै आबाद मावोमोन आबाद मावनानै बिदिनो दिन थाङोमोन गोदोनि समाव आथिखालनि जुग गाथ' बेबायदि नंला मावनाय दांनाय आबाद गासिखौबो थ' जोङो ओ बि माने सोलायनो हमबाय आरो गोदो माबायदि आरो दा मायदि गोदोनि टाइमावथ' ओ गारि मटर बिफोरथि जेबो गैयामोन हान्थिनाय लामाफोरावबो आ थाबायनानै हान्थिनांगौ जायोमोन गोबाव समलाय योमोन गोजान गोजान दाब दाब जायगाफोराव थांबाबो जोङो थाबायना थांनांगौ जायोमोन माने हमना ला जों ओ गुवाहाटि बायदि नोगोराव बेवहायो बेलेग ओ डिस्ट्रिकनि मानसिफोर बा बेलेग जायगानि मानसिफोरा थांबा बेहाय थाबायनो थाखाय ओ सेभेन मान बा सेेभेन ओ सेभेन दे बा सेभेन सम सेभेन ओ दे गाहाम नांगौ जायोमोन। दानि मुगायावथ' सानसे सानसेफोरल' इदि दानि मुगायावथ' गारि मटर ओंखारबाय नालाय समाबो माने बुहुद सेभ जाबाय आरो नोंथाङाबो गो‌ दोनि समाव माबायदि आरो दानि समाव माबायदि बुंनो हागोन ना नोंथां
औ औ आ थ' होमब्ला जोङो मा होनगोन औ औ हागोन दे मानो हाया जानो ओ थ' नोंथाङा बुंनाय बायदि दिनो आंबो एसे बुंनो सानबाय आ गोदोनि आरो दानि सम जोङो रोजुना नायोब्ला ओ गोदोनिफ्राय दानि समा बिराद माने जौगाबोनो हमबाय बा जौगाबोबाय औ नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो गोदोनि समाव जोंना मा होनगोन थानो थाखाय बा जानो लोंनो थाखाय गोबाङानो मान होनगोन ओ बिराद उसुबिदा जायोमोन आरोना थ' जोंना थानो थाखायबो जायगा गैयामोन बा जोंनि खर' सायाव मा होनगोन थिं गैयामोन होननायानो जाहैबाय आरो थ' गोदो‌ बि समाव जों दा गाननाय जोम। नायनि लानाय गोन गाननाय जोमनायनिफ्राय लानायनिफ्राय आरो जोंना जानाय लोंनायनिफ्राय गोबां मान गोन हानथिनांगौ जायोमोन बा गोबां खस्थ' खालामनांगौ। जायोमोन आरो ओ थ' जोंना गानो गाननो जोमनो थाखाय। जि जोम गैयामोन बेनि थाखाय जोङो हाग्राफोरखौ गाननानै थानांगौ जायोमोन आरोना गोदोनि। माने गोदोनि खोथाखौ आबै आबौनिफ्राय खोनानाय बायदिबा थ' जोङो थानायनि थाखायबो जायगाया मानगोन दन्दरफोराव थाय थानाय जायोमोन आरो थ' बांसिनानो जानाय लों नायाबो आरो गोथाङैनो जानाय जायोमोन। ओ रावफोरखौबो रोङामोन गोदोनि समाव आ बे आरो मोनगोन जानाय लोंनायखौ उनावसो जोङो जेब्ला ओ अरखौ जेब्ला जरायनो रों बा अरखौ दिहुननो रोंदों बेनिफायसो जानाय लोंनायखौबो संनानै बा सावनानै जा नो रोंनाय जादों आरोना गोदोनि समाव थ' बिदिनो गोबाङानो खामानिफोरा मा होनगोन एसे एसे लासै लासैनो दावगाबोनो हमबाय ओ दावगाबोनो हमबोदों आरो‌। ओ त' बेबायदियैनो लासै लासैनो माइबो गायनो रोंबाय आबादबो मावनो रोंबाय जानो लोंनो थाखाय खेथि खालामनानैबो जानो रोंबाय। ओ बेबायदियैनो न'बो लुनानै रा लानो रोंबाय दंफांफोरजों न' लु लुबाय जेरै थख' बिलाइफोरजों बा थोरिनि दाउफोर बानायना नै थानो रोंबाय बांसिनानो जों नुनो मोनोमोन आरोना मा होनगोन बांसिनानो बायदि समावबो खायसेया गामि बायदि ओनसोलाव हानि न' बानायनानै बा औवानि न' हेबनानै थानायखौ बांसिन जोङो नुनो मोनो आरो त' गोदोनि समाव बुंनो थाङोबा जोंना हान्थिनो थाख खाय बा दावबायनो थाखाय गारि मथर गैयामोन ओम दानि जुगावथ' गोबाङानो गारि मथरबो ओंखारबाय गिदिर गिदिर बा नोजा ओ गोदोनि समावथ' मा होनो बेफोरबायदिबो सुबिदा गैयामोन आरो गोदोनि समाव मा होनगोन कलकारखानाफोरबो गैयामोन जेबो मान गोन आरो जों बिदनि बारैबो जेबो उसु माने गैयामोन आरो ना त' बिनि थाखायबो जोङो अर सावनानै बा अर फोरजोंनो थानांगौ गोनां जायोमोन बा बाथिनि बा लेम्पफोरजोंनो थानांगौ जायोमोन। थ' गोदोनि समाव फरायनायफोरावबो बिराद उसुबिदा जायोमोन आरोना गोबाङानो। मोनानि समाव संनाय जानायफोरावबो थ' दानि सम खौ जोङो रुजुनो नायोबा दानि समावथ' गोबाङानो गारि मथरबो ओंखारबाय गिदिर गिदिर न' ओंखारबाय ओ पाक्कानि न' ओंखारबाय बा बिल्दिं फोर ओंखारबाय आरो गाननाय-जोमनायखौ नायोबाबो गाननाय-जोमनायाबो गोदान गोदान मानगोन गाननाय जोमनाय ओंखारबाय ओ थ' जोंना मानगोन हिनजावफोरनि बेलायावबो गाननाय जोमनाया ओ मोदोमखौ खोबनो थाखाय जोंना दख'ना ओंखार बायबा गस्लाफोर ओंखारबाय। गोदोनि समाव नायोब्ला जों दा दख'नाल' दंमोन होननानै बुंजायो आरोना मानोना जोंनो हिन आइजो माहारिनि थाखाय जेनेबा ब्लाउस होननाय बियो गोदोनि समाव गैयामोन थ' जोङो दख'नाखौनो गानानै दानानै गाननाय जायोमोन आरोना दा बायदिनिखौ होनोब्ला जोंना दख'नायाथ' गोबां रोखोमनि ओंखारबाय गाननो थाखाय बा जोमनो थाखायबो फालि फास्रा ओंखारनाय जाबाय थ' दानि जुग खो नायोब्ला जोंना गोबाङानो मा होनगोन बे हमबाय बा जौगाबोनो हमबाय गोजान जायगायाव दावबायनो थाख खायबो गारि दङ जोंना थ' बेजों जोङो थांबाथाय सानसेनि समाव बा जोङो सानसेनि गेजेरावनो जोङो मोनहैनाय जायो आरो जों थाहैबाय मा होनगोन अख्रांनि जाहास खारबाय आरो जोङो दैमाजों थांनो थाख नाव दङ जाहाज दङ बेफोरबायदिनो दंजोबो आरो ना गासैबो दानि गोदान जुगाव थ' गोदोनि समाव बेफोरबायदि सुबिदाया गैयामोन बेनि थाखायनो आं आङो नुनो मोनदों दानि समा मानि गोबाङानो दावगाबाय आरोना थ' नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो मा होनगोन आंबो बुंनो सानबाय दे जोंना दै लोंनायावबो माने उसुबिदा जायोमोन गोदोनि समाव दैमानि दैफोरखौ लाबोनानै सोलोंफैनांगौ जायो। थ' दानि समाव जोंना दैयाबो गोबाङानो मा होनगोन मोननो हमबाय गाव बागाव न'खरावनो मा होनगोन तिपल गायनानै बा मा होनगोन दैखर बानायनानै बेफोर जोङो मोननो हायो आरोना औ औ
अ नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय गोबां समालागि नोंथाङा अ नोंथाङा गोबाव गो गोबां बिबुंथि होनाय जाबाय नोंथांसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय गो नोंथां आं बिबुंथि बुंनायनि बेखेवना होनायनि थाखाय
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथांजों राय्लायनो मोननाय। आंबो गोजोननाय मोनबाय बे नोंथाङाबो गोबाङानो फोरमायनानै होबाय आं मिथियखिनिखौ। औ मिथिबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।